औ औ खोनाबाय नोंथां खोनाय
औ औ औ आं नोंथांखौ कल हरनाय जाहोना जाबाय आं नोंथांजों आसामनि दैबानानि सायाव सावरायनो नागिरदोंमोन नोंथाङा सम होनो हागोन ना? औ औ औ औ
नोंथाङा बुंग्रोगोन ना आं बुंग्रोगोन।
औ औ जागोन दे दैबाना होननानै बुङोब्लाथ' जोङो बयबो मिथिखागौ नङा ओमबा नोंथां?
औ औ
दै बानाया जेनेबा मिथिंगायारि मोनसे बियो। मिथिंगायारि जों जोङो माबानाय नङा ओमबा नोंथां? सोमजिनाय बियो समयया जायखौ जोङो खालामनो हाया बेख नङा होमबा बियो मिथिंगायारिजोंनो सोमजिनाय मोनसे बेयो सोमजिनाय जाथाय नङा ओमबा? दैबानाजों जों गोबां न'खर बेनिफ्राय जोंनि आबहावाफोराबो गोबां गुबुंले जालांनो हायो आरो नङा होमबा नोंथां दैानि दैबानानि गेजेरजों जोंनि न' ओं बिदिनो बिफां लाइफां लामाफोराबो जोंनिया गोबां खहा जालाङो आरो दैबानाजों आरो बेल' नङा जों दैबाना जों जोंनि सम्पति जेरै आबाद मावनाय आबाद फोथाराव जेरै माइ आबाद बिदिनो गोबां आबाद जेरै गोबां दुब्लि फोथाराव मावनाय गासै आबादानो खहा जालाङो आरो दैबानाजों दाथ' दैज्लां बोथोर नङा होमबा नोंथां जोंनिब बे आसामाव मोनफ्रोमबो बोसोरावनो जोङो बबेबा डिस्ट्रिक्आव नङा बबेबा डिस्ट्रिक्आव दैबानानि जेंनाया नुजाखायो। थायो नङा होमबा नोंथां दायो आथिखालाव जों जेबो दं जों लखिमपुर बिथिं सि चिरां धेमाजिफोराव गोबांनो दायो। जोङो मगजों नुवाखैबाबो जों ससियेल मिडयाआव नुदों नङा ओमबा? गोबां हा खुरखुनायजों जेनेबा गोबां न' बां गाैबो सिलिंखार जानायखौ जों नुनो मोनदों। माने बेयो जोंनि मोनसे गोबां औ औ दैबानानि गेजेरजों गोबां खहा जायो जोंनि आसामाव हेक्टर हेक्टर हाया दिनै साम फ्रोमबो जेनेबा हाया गुगालांबाय थायो नङा ओमबा औ बेफोरखौ जोङो होबथानोबा नों बिथाङा माबाफोर बिनि एसेसो जाहोनफोर मिथिगौ नामा म मानि थाखाय जायो। आरो बेफोरखौ होबथानोब्ला जोङो सुबुंफोरा मा खालामनांगौ नोंथाङा एसे
मा औ दाथ' दैबानानि जि मा होनना बुंगोन बेखौ डेफिनेसन नोंथाङा होना गालांबाय। दै बानाया मा दै बानाया मा खालामो। दा बेनो आरो दैबानाया गोनां गैयै रावखौ नाया। सोरमाजोन सोरदुखिया रावखौबो नाया जेथिं बेयो लामा मोनबाय बिथिंनो बियो सौसिलाङो आरो सोरहा मा दङ बेखौ नाया सिगांसिन गासैखौबो खहा खालामजोबो बेबायदि दैबाना आरो। दा बेखौ जोङो रायलायनाया रायज्लायनो गोनां मोनसे बिराद गिदिर टपिक म होनना बुङोबा जोङो जि रायजोआव थायो आसाम बे रायजोआ बे आसामा बे दैबानाजोंनि मोगा मोगि जानो गोनां जादों। आरो बे दैबानाजोंनो गोबां मा होनना बुंगोन सुबुंफ्रा रिलिफ केम्पाव थां थानो गोनां जादों न' बां न' बां उथायनो ओ मानाव खुरखाना लांजोबजादों। आरो दाबावैसो जानानै थांनाय धेमाजि सिमानसाफोराव जि मोनसे दालां बेबो बायनानै थांबाय जायनि थाखाय दायो गोबां खहा मानसिफ्रा बिजों थांलाय फैलाय खालामनो हायै जागोन दा सा एजामोल हिसाबै बे दालांजों थाङोब्ला आदा घणट मोनहै ल्बा जुदि गुबुन लामाजों बेरायना थांनांगौ जायोब्ला दायो एक घन्टा देर घन्टा लानाय बेबायदि खम जासिगोन आरो दा बेजों लोगोसे जोंनि मा होनना बुंगोन गेटवे अफ नर्थ इस्ट जोंनि नर्थ इस्टनि थाखाय मोनसे ओ मा होनना बुंगोन दालां होननानै बुंब्ला गेट होननानै ब बुंब्ला जों गुवाहाटिखौ मिन्थि बे गवाहाटियाबो दैबा एसे अखा फैबानो दैबाना जादों जायो जों मोनथिना मोनो सोलिनो हायि जायो। ओंखारनो हायो रुमफोरनिफ्राय दा बेफोरनि सलुसनखौ ननायागिरनायनि सिगां मा खार'नाव बियो जादों होननानै बुङोब्ला माखासे नायनो थाङोब्ला जों मानसिफोरनिनो गोरोन्थिनि थाखायबो बेफोर जायो ‌ मानो होननानै बुङोब्ला दायो गोबां गिदिर गिदिर न' बिल्डिंफोर लुगासिनो दङ। जेराव जे लामाजों आगोलाव दैया थ थाङोमोन बे बे दै थांनाय लामखौ फबनानै बा हा खोनानै बेजों ना न' बानायनाय जादों बिल्डिं बानाय जायनि थाखाय दैया थांनो लामा गैयि जादों। दा बेफोरनि थाखाय दा गुवाहाटिनि खौरांखौनो बुं दा गुवाहाटियावबो नै बेबायदिनो जायो गिदिर गिदिर बिल्डिं बानायदों। आगोलाव जेराव मा होनना बुगोन लांदां जागामोन जेराव दै थायोमोन
औ
गुवाहाटि टाउन थारनि सिटि थारनि दैया बे दुब्लिफोराव थांना थाहैयोमोन। ब्ला सिटिया जेबो दैबाना जायामोन आरो नाथाय बैफोर जायगाखौ दायो गिदिर गिदिर बिल्डिं गिदिर गिदिरं बानायनायनि थाखाय माने दैया थांनो जायागा मोनै जादों बेयाव मानानि एसे अखा फैब्लानो मा जादोंनो दैबाना जादों आरो। दा जोंनि सरखाराबो गोबां मावनो सेस्था खालामदों आरो मावदोंबो। ल्बाबो हाग'वाखै दाबो जों मिथि मोन गोबां ड्रेनफोर बानायनायखौ ओ दाइजि सांखिनि बानायनांगौ बेबायदि हाग'आखै नाथाय बानायबाय थादों आरो उनाव हालांगोन होननानै आं स खोन आरो ‌ जेब्ला नांगौ बायदि ड्रेनफोरखौ बानायनो हागोन अब्ला गुवाहाटि सिटिफोर बायदियावहाय अब्ला दै बानाय जागोन आरो दिनै जोंनि सिटिखौल' दा बुं सिटिखौल' बुंबाबो जाया जोंनि लकेल एरियाफ्रावबो बेबायदिनो जादों। दा ओ माखासेयाव जों मानसिनिबो गोरोन्थि थानायखाय माखासे दैसाफोराव दलंफोरा दालांफोरा जेसांखिनि गिदिर जानांगौ बेबायदि गिदिर बानायाखै फिसा फिसा बानायदों बेफोरनि थाखायबो दैया थांनो जागा मोनैनि थाखाय खुरखादों गावनि लामाफोरखौ सोलायनानै गुबुननि हाफोरखौ खुरखालांनायफोरखौ खौ जोंङो नुनो मोनदों आरो बेवहाय जोंङो बुंलाय नोंथांङा
औ जोंनियाव जेनेबा आथिखालाव जेनेबा जोंनि साइदआव जोबोर खम जायो आरो बिदि बाना इसिंङा मानोना जोंनिथिं दैसा गैया जायनि थाय जोंङो नांगौ रखम जेनबा जोंङो दैबानानिफ्राय एसेबां उसु सुबिदा जेंना मोना आरो जेब्ला नैरोजा थाम मायथाइयाव जोंनियाव मोनसे गिदोर बाना जादोंमोन जेराव भुटाननि बे सुख्लाय नुदि होननाय सुख्लाय फाग्ला जायखौ बे न यिया गोबां हानि सम्पतिफोरखौ बिराद सलि सिलिंखार खालाम लांजोबबायमोन आरो। बै नैरोजा थाम मायथाइ समाव दायो बेनिफ्राय जोंङो आथिखालाव जोंङो दासिमबो जोंङो बाना जानायखौ जों नुवाखै आरो माने गोबाव गेपस जाबाय आरो दायो। थेवबो जोंनि बे सुखनाया एसे एसे जेनेबा हाफोरखौ गालांबाय थायो होमबाबो रावनिबो इमान बारा खथि खामायाखै आरो। मानोना बेयो फुटाननि हाजोनिफ्राय फैयो माने दैया हुर हुर फैयो आरो हुर हुर रानलांङो आरो। जायनि थाखाय बिनि दैसानिखौ सुप्लाय होननानै बुंङो। गोबां इसेबां जोंनि फेक्ट जायाखै आरो दासिमबो जों नुदों गोबां जायगायाव जों दिनै गोबां आबादखौ अवा सिलिंखार खालामनायखौ जों नुदों नंङा होमबा नोंथां? जोंङो गोबां आरो जोंनि बे फोराबो जायो जोंनि बेफोर खम माबा दैबाना जायोब्ला नंङा होमबा? जोंनि गासै माने मोसौ मोसाफोरखौबो बिदिनो बु-बु बुखारलांगोन जेनेबा बेयाव थैलांब्ला थैलांब्ला बैनि सेवनायनि बैनिफ्राय लेथ था बिजान' ओंखारगोन बेनो दैखौबो गुबुंले खालामो आरो औ औ आबहावाखौबो गाज्रि खालामा माने बेयो मोनसे मिथिंगायारिनि जु गुर ओ गिलु-गिलु बारु बियो गोहो जायखौ जोंङो खालामनोबो हाया नंङा होमबा आरो नोंथांङा बुंदों जाय सि टि खौ लानानै मेनसन खालामदोंमोन बेहायथ' जोंनि मानसिफोरनिनो गोबां गोरोन्थि दंङ नंङा होमबा जायनि थाखाय बिसोरो हाखौनो हगारना होआ बिथिं ड्रेन थांनाय जायगायाव बिसोरो गावसोरनि जानाय लोंनाय गासै थ्रि बुस्थु लेथ्राफोरखौ बिसोरो गावनि ड्रेनावनो गारनानै लायो जायनि थाखाय सोरो सिटि थ्रिं दै गोलैग्रा जायनि थाखाय ब्रह्मपुत्रआवनो दैखौ खोलैयो नंङा होमबा? बेखौ जेनेबा आख' बियो दैयानो आरो गोबां दैयानो बियो जोंनि दिब परबिलाव गोलैहैयो आरो गुवाहाटि इउनिभारसिटिया दिपरबिलाव आरो बेनिफ्रायनो आरो उलथायै फैनानै आरो ब्रह्मफुथ्रयाव गोग्लैफिनो आरो बे माने दैया म बेयाव गिदिं थिंबाय थायो आरो बेयाव दै माने सिटिनि दैयानो नाथाय बेखौ दिनै ब्लक खालामनानै लाजोबो मानसिफोरा गिदिर गिदिर गेजेरखौ लानानै नोंथांङा बुंलांखाबाय नंङा होमबा? बिदिनो जोंनि बियो जों दा बेखौ गो गभमेन्टआ रावबो फोसाबनो हायाखै बेखौ माने बेयोभमेन्टनिबो दाय नंङा होमबा? कंग्रेस गभमेन्टनि समावबो बेयो जागोन बिजिपि गभमेन्टनिफोरावबो बेनो जादों नंङा होमबा? बानाखौथ' रावबो औ औ बेयाव जेनेबा जोंङो बेफोरखौ जों ङो दुसि लाब गैया नंङा होनबा नोंथां? बे जों गासैबो जों गावबा-गाव इनसोरस जानांगोन जायफ्रा नोगोरारि नंङा होमबा मोनसे गफमेन्ट रायजोखो सोलायहोनाया
जों बयनिबो इयो जों बय सोलायना हा ओ औ औ दा जोंनिथिंबो बेबायदिनो आरो। जों जेराव दं दायो आं जे जायगायाव थायो बेहायबो माने जेबो दै बानानि जेबो उखुबिदा गैया आरो दाहालागै जेबो जायाखै नाथाय माखासे मा होनना बुंगोन बेखौहाय ओम थिनफोरजोंबो सोनारो जि एरियायाव एसे दहला हा बिथिं दैबानाया जालांखायो एसे गाहायथिं थांबाय थानाय जायो जिहेथु औ गुवाहाटियाबो बेबायदिनो जागा मोनसे गाहाय जायगा बेवहाय बिदि जायो आरो रिसेन्टलि जोंङो खोनानो मोनदों अरुणचल मोनसे लेन्डस्लाइदिं जादों आरो। माबे दैबानानि थाखाय जादों। बेखौथ' सरकारा रावबो खालामाखै बे हारसिंनो जानायसो आरो बेवहायनो जोंङो सरकारखो सरकारफोर ओ उम दुसिनानै जाहा जेबो मुलाम्फा गैया बुंनो जोंहा गोनांथि मावदों खिन्थु जाहा मिथिंगाया जि आन समयसाफोर मिथिंगायारि जानाय जाथायफोर बेखोसो जोहा हमथानायनि जों राहा लानांगौ आरो। जों गाव बेक्ति हिसाबैब्लाबो दा नै अरुणचलाव एसां दैबाना जाबाय जाफेरा-जाफेरा गोबां खस्थ' मोनो आरो गोबां थांनो ओ थांलाय-फैलाय खालामनाय लामाया उसुबिदा जायो। बिथिं आरो दाथ' मेन लामाफोरा दा औ
अब्ला नोंथां नोंथांजों सावरायनानै गोजोननाय मोनबाय ओ जोंनि सावरायनांगोखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नामा नोंथां
औ दे जागोन दे
ओ गोजोन्थों नोंथां